हेल' ओ हेल' खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों
औ
नो‌ ओ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
आङो दायो ओरैनो दंथ'यो नोंथाङालाय?
नंगौ आमबो ओरैनो दङ औ माने दिनै आङो नोंथांजों बर'नि संनाय खावनाय बेफोरनि सोमोन्दै रायजलायनो नागिरदोंमोन
औ
औ बेनि उनाव नोंथाङा सम होनो‌ हागोन ना?
औ हागोन
औ बिदिब्ला माने आङो ओ संनाय खावनाय बुङोब्लाथ' नोंथाङा मिथिखागौ जेरैबायदि माने जोङो ओ माखासे ओंख्रिफोरखौ माने बारिनिफ्राय एबा ओ खाथि खाला न'नि खाथि खालानिफ्राय ओंख्रिफोरखौ लाबोनाय बा बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनानै बेफोरखौ माने जाबादि जोङो संख्रि बानलु बा थाव बा बेबादि होनानै सारायाव बा संग्रा मुवा बा बेसादफोराव जाबादि सङो बेखौनो संनाय खौनो होनो नङा होनबा नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
औ बेफोरखौ माने ओ बेबाददिनो जोङो संनाय खावनाय होनोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि जोङो सङो जेरै ओ एवनाय बा एवफ्रामनाय आरो रोसि बा जब जब स आरो बेबा बिदिनो माने गोबां जोङो संनानै जायो आरो बेबायदिनो
औ
बिदिनो माने आङो नोंथांजों माखासे ओंख्रै फोरखौ माबादि सङो बेफोरखौ माने सावरायनो सानदोंमोन आरो
औ
ओ गिबियावनो आङो लानोसै सबायजों साम'
सबायाइजों साम' संनायखौ आं
गिबियावनो बुंनोसै दे
औ
माने जोंनिथिं माबादि सङो बेखौ बुंनोसै
औ
औ गिबियावनो माने जोङो बे सबायखौ माने ओ उवालाव बा गोदो उवालाव देयोमोन नाथाय आथिखालावथ' जोङो ग्राइडारावसो देनाय नुयो नङा होनबा न थां मेसिन ग्राइन्दाराव औ बेयाव माने ओ सबायखौ देना लाबाय बेनि उनाव आ बेखौ ओ दायो संनोसै आरो। बेनि सिगाङावनो जोङो साम'जों साम'जों संगोन नालाय गिबियावनो साम'खौ माने ओ मोजाङै सायनानै एबा बेखौ रुना लाग्रोनांगौ सिगाङावनो बेखौ रुनानै बेखौ ओ बेनि खिबुनि सिंखौ हाल लानांगौ आरो माने बे खलथा थायो जे
औ
हाना लानानै ओ बेखौ साम'खौ रेडि खालामबाय बेनि उनाव जोङो ओ सारायखौ अराव बहायनानै अराव एबा गेसफोराव एबा जा नोंथांनि संग्रा दं आरो बेयाव बहायनानै ओ गिबियावनो दै होबाय बेयाव सबाय देनानै लानायखौ होबाय बेनि उनाव ओ खारै होबाय खारैखौ मिथियोना नोंथाङा?
औ
बेखौ होबाय बेनि उनाव बेयो बेयाव
ओ संख्रि बानलु होबाय आरो बेनिफ्राय बेयाव साम'खौ होबाय साम'खौ होनानै बेखौ खोबनानै गोदो होबाय आरो गोदो होनानै बेखौ ओ दसे सम दोननानै मोननाय थालागै आरो मोननाय सिम लागै बेखौ दोननानै बेबादिनो माने फोमाननाय जायो आरो बेनि उनाव बेखौ मोजाङै बा गोथावै जानाय जायो आरो।
औ औ
बेबादिनो माने जोंनिथिं सबाय जों साम' ओंख्रैखौ संनाय नुनो मोनो आरो।
औ।
दायो नोंथांनिसिम मा नोंथांनिथिं माबादि सङो साम'जों सबायाइ ओंख्रिखौ बेखौ एसे फोरमायनो हायोब्ला फोरमायदो नों थां।
ओ साम'जों संनायाथ' जेरै नों होनदों बिदियानो जाहैगोन एखेसो।
नंगौ।
औ। एककेसो जाबाय औ।
बेबायदिनो सङो आरो।
नोंथाङा ओ गुबुन माबाफोर ओंख्रि संनायनि सोमोन्दै बुंनो सानगोन नामा?
ओंख्रिखौथ' र' मोनथिजोबखायो नङा होमबा नोंथां। गासिबो संनाय दिजेन फोरखो।
नोंगौ माने ओ गोबांनियानो माने एसे आलादा जायो माबे होनोबब्ला मैथा खारैखौ ओ औ नंगौ नोंथां माने आङो औ माने आङो खोनानो मोनदों नोंथां जे मैथा खारैखौनो बबेबा ओनसोलाव खारैजोंबो जायो। आरो बबेबा बबेबा ओनसोलाव बाथोनबो बानायना जायो आरो बेबादिनो गोबां रोखोमनि जायो आरो नाथाय जोंनिथिंजाय मैथा खारैखौ ओह नाफामजों आरो ना गोरानजों आरो ना फिसाफोरजों आरो साम'फोरजों जानायखौ आङो बांसिन नुदों आरो माने बेबायदि बाथोन आरो बेबायदि खारै होनानै जानायखौ आङो नुनो मोनफेराखैमोन।
अ जोंथिंबो बिदि ओह जों थिंबो माने गलपाराफोरा माने सान माने खारै होनानै जाया आरोना बांसिनानो मै थां बाबो ओमफाय सानजारिफोरा मा होनो खार देना जायो आरो।
नोंगौ।
औ जोंथिं माने गवालपारा नालाय जों खारै होनायखौ जाया आरोना। माबाखौलाय मैथा खौलाय साम'जोंबाबो एरख'नो साम'खौ एरख'नानै मैथाजोंबो जायो ना फिसाजोंबो जायो ना गोरानबाबो जायो आरो अमा बेदरजोंबाबो जायो।
नंगौ।
इद- इदि जायो आरो ना जोंथि। अमा बेदरजोंबो जायो आरो औ।
नोंथाङा अब्ला मेवाजों अनला संनायखौनो एसे फोरमायदो हायोब्ला।
अनलाजों मेवाइजों
औ मेवाइ गोखै एबा औ मेवा गोखैखौ माबादि दोनो म एबा माबादि गोखै बानायो बेनि उनाव माबादि अनलाजों सङो बेखौ हायोब्ला एसे फोरमायदो आरो।
आं बारा मोनथिलायलाङा ओंख्रिखौ सङा नालाय होमबाबो जास्ट बुंसै आरो ना।
औ जागोन नोंथां ओरैनो जा मिथियो बेखौ बुंबोलानो जाबाय।
औ माने मेवाइखौ माने हानानैहाय माने हानानैहाय थेमायाव सोनानै दोनो आरोना।
माने औवाखौ आरोना औवा गोरलैखौ
औ औवा मेवाइ औवा गोरलै ओंखारनायखौ बेखौ हादो हानानै उनावहाय सुनानै माने थेमायाव सोनानै दोननांगौ आरोना गोबावमानि दोननांगौ आरोना
नंगौ
औ ओमफाय इनि उनावहाय अनलाखौ फार्स्टाव नों माइरंखौ सोमना लाग्रोदो इनि उनाव उवालाव देयो ना मायाव देयो
औ
लादो आरो इनि उनावहाय संदो फार्स्टाव माने मेवाइखौ संग्रोदो आरो खारै होनानै साराय जाननानै ओमफाय खारै जों मेवाइखौ एवग्रोना लादो मेवग्रो एवग्रोनानै उनावहाय नों माजों सङो आरो ना दाउजों सङो ना माजों सङो पासटाव दाउखौ दाउआनो जायखिजाया दाउखौ नों एवथुमना लाग्रोदो ओमफाय बेनि उनाव मेव वाइखौ हरदो मेवाइखौ हरनानै इनि उनावहाय मा होनो दै होना नै आं बारा मिथिलाय लाङा आरो ना औ दै होनानैहाय इदिनो गोदौहोबाय थासिगोन बेनि उनावहाय मा होनो दसे उनाव माबाखौ हरसिगोन अन गुन्दैखौ खारै हो सिगोन इनि उनाव बारा मोनथिलाय लाङाहाय आं नोंथां
जेबो नङा नोंथां माने संनाय जाया नालाय बे खौ एसे मिथिनाया एसे गोब्राब जायो नालाय
औ आं माने खारैनि मैगं माने ओंख्रि ओंखामखौनो सङा नालाय
नंगौ
औ
आरो बेनि उनाव मा संनाय खावनायनि बाथ्रा रायज्लायनो जाबाय
औ
आरो
हो
औ नोंथाङा बुंदो
दायो मानि मा रायलायबावगोन
नोंथाङा नारजिजों अमा संनायखौ रोंगौनो रोङाबा?
नारजिजों अमाजों संनायखौबो मिथिलाय लाङा बारा नोंथां
नंगौ होमब्ला आंनो बुंनोसै एसे जा मिथियो माने आंबो बांसिन मिथिया अब्लाबो माने खोनादों आरो बिमाफोरनि संनायखौ नुनो मोन दों आरो।
औ।
माने गिबियावनो जोङो नारजिजों अमा संनो होनो ब्ला नारजि बुंब्लाथ' जोङो नोंथां फाथो बिलाइ दंना?
औ।
औ बेखौनो माने खानानै बेखौ फोराननानै दोननाय जायो आरो।
औ।
बेखौ फोरानना दोननानै माने बेखौ ओ रानोब्ला बेखौ मना एबा जा प्लास्टिक बा जा नोंथांनि ओ दोनग्रा बेयाव माने खाथुमनानै दोननांगौ आरो बै ओ राननाय माबाखौ फाथोखौ। बेनिफ्रायाय बेखौ। बेखौ नारजि ओ दायोथ' बियो नार्जि जाबाय नालाय रानबाय नालाय। बेनि उनाव बेखौ। ओ। ओ अमा संनो दायो संनोसै माबादै सङो होनोब्ला, बेखौ नारजिखौ गिबियावनो जोङो सोमनानै लाग्रोनांगौ नोंथां जाहाथे बेयो रुइयो आरो रुइयो। एबा गुरै जायो। बेखौ दसे सम रुइहोनानै ओ। सारायखौ अराव बहायबाय बेनि उनाव। बेयाव एसे दै होनांगौ दै होनानै सोरबा सोरबा दै होआलासे एसे माने खारै एसे होग्रोनानै। सोमनानै दोन्नांय नार्जारि खौ। दिखांनानै एबा दिखांनानै बेव होयो बेनि उनाव बेखौ एसे ओ गारबाजों एरो। एरनानै बेयाव दै होयो आरो उनाव दै होनायनि उनाव, बेनिफ्राय बेयाव ओ जा नोंथां होयो फानलुबा जा मस्ला मस्लि, संख्रि, खारै होनानै बेयाव अमा बेदरखौ होबाय सोरबाबा रा फोरान ना दोननाय अमाखौ होयो सोरबाबा। जेनेबा टाजा एबा गोथां अमा। खौव होयो आरो बेदरखौ। बेनि उनाव बे खोबनानै बेबादिनो फोमोनो आरो। औ होमब्ला बे बेफोर संनाय खावनाया जोबोर मोजां आरोना नोंथां, जोबोर मोजाङैनो जोंनि गेजेराव दङ आरो औ आरो। थानोबो नांगौ। बेफोर माने जाम संनाय खावनाय जोंनि गेजेराव
औ
अब्ला नोंथां दिनै दोन्थ'नोसै नामा
टाइमाबो जाबायदां
नंगौ नोंथां
औ नोंथां
औ जागोन दे अब्ला
हो
जागोन दे
औ दे